हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ गिबियावनो बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय सिग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरफिनबाय।
औ नोंथां आङो नोंथांजों दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन। रायलाय जागोनना बेबब्दिब्ला दिनै जोङो आबादनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
आंनो एसे जागायना होनसै जाहाथे नोंथाङाबो एसे हमदांनो हायो
औ हागोन
दा जोंनिया आबाद होननानै बुंङब्लाथ नोंथां गुबै आबादा जाहैबाय माइ आबाद
औ
बिखाय खायसे आबादखौ जोङो बोथोर लानानै मावो जेरैजाय आलुनि आबाद बेसरनि आबाद सिबिंनि आबाद बिखो मैखोमै जोङो बर ओनसोलाव एबा जोंनि गामियारि ओनसोलाव माव होनना बुङोब्ला माइयानो जाहैबाय दा बे माइयावबो नों थां मोननै मोनथाम जाद दङ जेरै जाय रनजित माइ आसु माइ माइब्रा माइ जायो जोंनिया हानि सायाव सोनारनानै जों माइखौ गायो एब्ला मुलाम्फाखौ नायनानै जों माइखौ गायो
औ नोंगौ
जोङो नोंथां ओरैनोथ माइब्रा माइखौथ जों खम गायो खारन जोंनिया मइफ्रा माइनि बाहायनायाबो खम नालाय जेरै मागोआव फिथा एवनाय एबा जौ संनाय बेफोराव बाहायनायखौ जों नुुनोमोनो बांसिनखौनो दा आङो नोंथांनि ओनसोलाव एबा नोंथाङा माबायदि सेयाव फोरमायथि गोनां सि मिथि लुबैदों नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुंलांबाय जों बरफोरा ओंखाम जानानै थांना थायो नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो बरफ्रा माइ आबादखौ गाहाय जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो माइखौ मावनोब्ला जों गिबियावनो जोङो ओ थांनाय बोसोरनि जोङो मोजां माइलिखौ जोङो लाखिनानै दोनो बिनिफ्राय बै माइलिखौ जोङो हाखौ मोजां एवग्लिनानै जों खोथिया हिसाबाव फोनानै लानाय जायो आरो नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथां खोनादों नोंथां
औ बिनिफ्राय जोङो खोथिया फोनानै ला हाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय थामजि आरो थामजिबादिनि उनाव बेखौ जोङो खोथियाखौ जोङो फुफिननानै जोङो फिन गायफिननाय जायो आरो नोंथां
जेराव नोंथाङा हा बर खालामनानै दोननाय बे हायाव जोङो गायफिननाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो बै फसल खौ मोननो थाखाय जोङो मा होनो थाम दान थाम दान खावसेयाव जोङो बे बिनि फसल आबादखौ जों मोननो हायो आरो आरो जों माइ दासिम जोंनो ब्रै दानखौ नांगौ जायो सेजौ नैजि सानजोंनो माइखौ नांगौ जायो आरो मोननायसिम जों हानो थाखाय थिग बिदिनो जोङो माइखौ जोङो गोबां रोखोमै गायो गोदो जों ट्रेक्टरजों माने हालिजों एवनानै गायोमोन आथिखालाव जों ट्रेक्टरजों एवो बिदिनो जोङो आबादारिफोरा गोबां माने एसे रेहाय मोनो आरो जे रेस्ट मोनो आरो गोदोथ जोङो जोंनि नांगोलजों एवब्ला जोंनि मास मोनथामावबो जोंनि माइ गायनायानो जोबा जोबा जायोमोन आरो माने बै फास गिबि गायग्रानाया ओइ लास गायनायजों मोनहनिलायोमोन जेनेबा माने थाम दानाव माइया मोनो ना मोनि गलाय लायोमोन जेनेबा आथिखालावथ' जों ट्रेक्टरजों गायनानै एसे एडभान्स गायनो हायो जोङो फसलखौबो आरो जोङो मोजां हाया गुन्द्रि जायो मोजां जोङो फसलबो मोननो हायो आरो नोंथां आरो आथिखालाव एसे एनै जोङो रासायनिक मेडिसिनबो जों बाहायनो रोंबाय गोदोथ' जोंनिया गोबोरखिदोंनो जाबादा जा जायाबाथाया बिदि गायना दोनै खौ जों नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोंनि आबादारि फोराबो सांग्रां जाबाय एसे खस्थ'नि माने बेसेनखौ मोननो लुबैयो नंङा होमबा जेराव जों खस्थ' बिगासे हायाव खमैबो बा रोजा जोंहा थाङो खरसायानो गायनाय फुनाय जेरै हाल एवनायसिम लायोब्ला बेखायनो जों आबादारिफ्रा एसे मोजां प्रफिट मोननो थाखाय जोङो हासार रासायनिक हासार एसे बाहायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो नोंथाङा बुं औ नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो बै जोसा माइब्राखौ जोङो एसे एसे गायो आरो माने आधा बिगा दुइ बिघा बिदि गायो मानोना जोङो कन्टिनिउ जोङो फिथा जाब थाया नङा होमा जोङो ओंखामखौसो जों कन्टिनिउ जाबाय थायो नङा होमबा साम सानफ्रोमबो जों ओंखाम जायो बोथिसे बा बोथिनै ओंखखौ जों सानफ्रोमबो नांगौ जोंनि देहायाव नङा होनोमबा बर'फोरनि थाखाय थिग बिदिनो फिथाफोरखौबो जोङो फोरबो हिसाबाव जों जायो मागो फोरबो नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो बैसागो फोरबो काति फोरबो बिदिनो आघोन फोरबो आरो लोगोसे जों मालाबा जों फोरबोनि नङैबाबो मालाबा जों फिथा जानो लुुबैब्लानो जोङो देना जानो हिसाबै जोङो माइरंआ जोंनि माने थाखानांगोन आरो जोंनियाव बर'फोरनि न'खराव माइब्रा जोसाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
बिदि खालामनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा माइखौ बांसिन फसल मोनो जेनेबा मा माइखौ गायोब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय
जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन सोलियो
औ
रन्जित मायानो सोलियो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला गुबुन माइफोर गायोब्लाथाय एसेबां जों फिथाइ मोननो हाया खिन्थु जोंङो रनजित माइ फायोब्ला बिगासेयाव जोङो खमैब्लााबबो जिथाम जिब्रै जिबा मनखौ जों हमना दोननो हायो बेनिफ्राय सापर माइखौ खौखौ गायोब्लाबो सापर्टखौबो गोबांङानो द दानिया जोंनि ओनसोलाव गायग्रा जाबाय सापर माय ज गायोब्लाबो नोंथां ओ बिगासेयाव जोंङो जिदाइन बिसनि मनखौ जों हमना दोननो हायो
औ
जाहोना जाहैबाय सापरमाइखौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जानो मोजां मोना होननानै बे गुबुन ओनसोलावसो साप्लाय हरो एबा जों बेफारिनो फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
रनजित माइखौ न'आव जानो थाखाय दोनो एबा रनजित माइखौनो बाजाराव फानबा गुबुन माइनिफ्राय इसे दामसिनबो मोनो नालाय बेखौ बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो दा दानि नोंथाङा बुंनांगौ थारैनो बे सैथो जे जोंनि आबादारिफ्रा गोदो जेरैबायदि आबाद मावोमोन दा सोलायबाय होननानै थारैनो नोंगौ। जाहोना जाहैबाय दा गोनोखोआरि मुगाजों जों गोरोबनानै खामानि मावाब्लाबो जालिया। गोदो जोंनि आइ आफा आबै आजौमोना दानथाम एबा दाननैहालागै हालेवनानै बेखौ मोसौजों हाया हाया सानसे साननै सानथाम जिखिनि समावनो बिथांमोनहा हालौवनानै गायनायफाय लानानै गोबाव समसिम समहयोमोन आरो जायनि थाखाय माने समाव बोथोराबो बिसोरखौ मदद होआ अखाबो बारा जायो समाव समाव। खरान गोलै दानि समाव ब्ला जे जोङो सानसेनि गेजेरावनो गोबां बिगा हाखौ हालौवनानै होयो सानसेनि गेजेरावनो गोबां ओ हाखौ जों गायनो हायो।
औ
दा बेबायदिनो समजों लोगोसे सोलायबोबाय। आं मोनसे जों मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नांगोन जे जों खहाबो जादों। मानोना जों गोबां। रासायनिक हासारबो बाहायबोदोंबो गोदो मिथिंगानि मोननाय हासारखौनो जों बाहायोमोन नाथाय दा
औ
बिसोर जायखौ लेबफोराव बानायनाय जायो बेफोरबायदिखौबो बाहायदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो। आबाद मावनाया माबायदि मावो जे गोबां रासायनिक हासारबो हायो ना? एसे मिथिंगायारि हासार होन दाब माव
ओ एसे एनै जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ मावो नोंथां मानोना माने एम्फौ हम नङा होमबा माइ आफादाव जेखि जाया आबादखोनो होन माइ जोसेायानो होन माइब्रायानो होन रनजितआानो एसे एनै एम्फौ हमो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोङो दबथायनो थाखाय रैखा होनो थाखाय जोङो एसे एनै जोङो हा माने बे एम्फौ थैनायनि मुलिखौ होनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो हाग्राफोर जायोब्ला। जों हाग्रानि थैनायनिबो जों मुलिखौ होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनिफ्राय जोङो ओ गोबां बिदि हासार एसे एनै इउरियाखौ होयो आरो बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावथ' जायफोरा मोसौ दोङो बिसोर गोबोरखिखौनो बांसिन इउस खालामो बोरमा खि गोबोरखिखौ जोङो सारलाना होनायखौ जों नुयो। बेजों लोगोसे जों रासायनिकखौबो एसे एनै बाहायफायो आरो नोंथां खोब माने नांगौबो जायो जोंनि हाफोरा माने हासार खमायलांजोबबाय नङा होमबा नोंथां? मानि थाखाय जोङो हासार जाया होननानै बुंबा आं बेखौ बेखौ फोरमायनोसै नोंथां। जोंथ' गोदो जेनेबा हालजों एवबोला जोंनि खानस्रि जोंनि हा सिङाव थानाय जिब जिबिफोरा थैयामोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव खानस्रिखोनो नुनो मोनला रासायनिक हासार होननानै खानस्रियाबो थैबाय मानोना ट्रेक्टरजोंबो गोबां हाफोरजों जोंनि एम्फौ एनला जिब जिबिफ्रा थैजोबलाङो नङा होमबा? जायनि थाखाय खानस्रि थाबोला हासारा मोजां जायो बिसोरो गोथौनि हा खौ बिसोरो दिहुननानै लाना फैयोमोन जेनेबा सासिम नाथाय दिनै खान्स्रियाबो दिनै गैला खान्स्रिनि थाखाय खानस्रिया खिनानै होयोब्ला बेखौ जोंनि थाखाय हा सार जायोमोन नङा होमबा नोंथां? जायो गोथौ हा सिंनिफ्राय बिथांमोना खुरनानै लाबोनाय बे हायाबो हासार गोनांमोन जेनेबा नाथाय रासायनिक हासार बाहायनायनि थाखाय दिनै खानस्रिबो थैला खानस्रिबो थैजोब्बाय नाफोराबो खांख्राइफोराबो जोङो साम'फोरखौबो मोनजानोनो थांलिया आरो बेफोरो जोंनि थाखाय एसे खहाबो जादों आरो जोंनि थाखाय गोदोथ' जों गोबां ना खांख्राय मोनोमोन जोंनि दुब्लि फोथाराव। नाथाय आथिखालावथ' जों नाबो खांख्राइखौबो मोनोनो थांलिया नोंथां। बिदि जोंनिया ओनसोलावबो जोंनि रासायनिक हासारखौ जोंङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां। बिनि थाखाय जोंनिया फसल आबादा सिगांनिख्रुइ एसे माने बारा जायो आरो माने गोदोथ' जोङो जाबादा जा थुनानै दोनोमोन हासारबो होयामोन जास्ट गोबोरखि हासार। बोरमा खि हासारल' आन्था होयोमोन आरो नोंथां अब्ला नों नोंमोननि ओनसोलावहाय ओ बिदि रासायनिक हासारखौ बाहायनाय जायो नामा एसे एनै
ओ नोंथां जोंनियावथ' नांगौ समाव बाहायनांगौ जायो जेरै जाय जेब्ला माइखौ गायनायनि उनावहाय फिथाइ ओंखारनायसै एम्फौफोरा बाहा लायो बेफोर समाव एम्फौ खारनो थाखाय बाहायो नोंथां। बाखि ओ जोङो माइ खौ मोजां जानायनि थाखायहाय जोंनिया मा खालामो नोंथां जे गायनायनि सिगांनो जेरै जाय बैसागो दानाव एबा बैसागोनि इसे उनावहाय हासोन नि फिसिनाय मोसौनि जेखि जायखौ जों मुं गोबोरखि बेखौ लांनानै गारना दोनहैयो एबा ओ जिखिनि न'आव जोङो हासार जाथावगौ जायो मुवा बेसादफोरखौबो लांनानै दोनहैखायो। दैनायनि उनावहाय जेब्ला बे अखा होगोन बेनि उनावहाय बेयो हासार गोसो ग्रोबनानै बेबायदि माइआ एसे मोजां जायो आरो बाखिथ' जोंनियाव बेबायदि इसेबां बाहायनायखौ नुनो मोना नोंथां। ओ दा जोंहा नोंथां थारैनो नोंथां सावरायना गोजोननाय ओमफ्राय नोंथांं समावाबथ' जानानै फैबाय।
औ
बे समाव मोनसे मोजां आयदा लानानै सावरायफिन्नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो उनफोराव नोंथांजों फिन खाबु मोनबावगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय
औ आं नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथां आ आंनिफ्राय एसे मिथिबाय दे उननि सापर्ट खालामसै नोंथां।
औ